लोगोआ मा खालामदों?
दङ ओरैनो जिरायनानै।
बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
अ दे दे नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
अ मोजाङै दङ न'खराव गासिबो?
दङ नोंथां दङ मोजाङैनो दंजोबो नोंथांमोनालाय?
गासैबो इसोरनि अननायाव मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ।
उम मोजांना?
औ मोजां। बोथोरफोरा माबोरै?
बोथोरफोरा दाथ' दैज्लांनि बोथोर बोथोर जाहैबाय एसे एसे गरमबो दङ अखाबो हाहां जानानै दङ नोंथां।
औ जोंनिजोंबो यिदि बेबायदिनो अखा हाहां दसेनोबा अखा हायो अखा थाइफ्रियो दसेनोबा सानदुं दुङो बेबायदि जानानै दङ।
नोंगौना नोंथां।
औ खोथ माइ गायनो खोथिया फोगोन ना फोयाखै।
फोहांबाय नोंथां।
अ नोंसोरनिजों दाबो फैवाखै नामा खोथिया
फोहांबाय जोंनिजों
अ जोंनिजोंथ' जिबा दिन नैजिदिन जाबाय। जोंहा फोनाया।
ज' जोबबावबायसो होनदां होमबालाय।
औ रज'बाय। सिगां टाइमाव बिदि बिदिनो माने दाउफोर जाबा बुहुत खस्थ' गेसें जाबा फुनो खस्थ' जायो। औ खोनादों बुंलाय खोनादों बुंलाय।
अ।
खोनादों।
नों नोंसिनिजों ओरैनो माइ खोथियाफोरखौहाय बिदिनो ‌ फुनानै डाइरेक्ट माइफोरखौहाय फुनानै डायरेक्ट आइ गायो नामा गै गायो ना बांसिनि जों
जोंनिजोंहाय मोननै रोखोम गनाय जायो औ मोनै रोखोम रोखोमनि गायनाय जायो जायहा दलहा हाना दला हायावहाय माने जावैनानै गायनाय जायो सिगांहाय खोथियाखौ फुग्रियो फुग्रोननानै आरो रोजा गायनानै होनाा जावैनाय होनो खेबनै खोथिया फुना फोनानै माने माइजों फोनानै फोनानै आरो फुगोन फुनानै आरो गायबावगोन गायगोन ओमफ्राय इसे माने मास मोनसे जानायनि उनाव आरो बिखौ फुफिननानै गायफिनगोन दला हायाव माने जाहाथे दै जाबाथाय हाथाय माने ओ थाब थैलांनो हायानो जावैनायखौ गायबा बेबायदि गायो जायहाय से बोरि बोरि हां बिदि हाफोरावहाय माने गायो आरो बिदिखो
औ दे
खोनादों
ओ जोंनिजोंबो बिदिनो गायो आरो बेखौहाय जोंनिजों खासिया गायनाय होननानै बुङो।
ए जोंना जावैनाय गायनाय होनो
बे माइया एसे गोजौ जाबाथाय बेखौहाय फुनानै एसे गुबुं बुरजा बुरजा होनानै गायोना?
औ औ औ बेबायदिनो गायो
दलोरसेयावनो बेखौ खासिया गायनाय होनो आरो बियो सोमखांबोयोब्ला मोजाङै जाबोयोबा बेखौहाय फु फुफिननानै गायफिननाय जायो आरोखि।
औ बेबायदि खासि ओं खासिया गायनाया होननाया माने माइआ बी मोजां जायो होनो। माइ माइ बेगराबो मोजां मोजां जायो होनो माने एकदमबारे गोलाव गोलाव बिदांफोरा गोलाव गलाव जायो होननाय खोनायो आंबो बिदि नुदों आंबो सिगाङावहाय बेबायदि गायोमोन आथिखालावथ' गायनाया बेबायदि जावैनानै गायनाया खम डाबोल डाबोल जायो होनानै गाया।
औ औ नंगौ नंगौ आथिखालावथ' नोङो नांगोलजों हालेवनानै गायनायखौनो नुनो थांबांला ना?
यो जों गामियावथ' नुनायानो नङा नोङो मासे मोसौजोंहाय माने हाल एवनानै गायनाय खोथिया फोनायनिफ्राय माइ गायनायनिफ्राय बेबायदिखौ नुनाया नङा नोङो खोथिया फोनायावबो ट्रेक्टरजों हाल ऐवगोन माइ गायनायाव ट्ररेकटरजीं हालेवगोन माने मोसौखौ बाहायनाय मोसौ फिनाय होनबाथाय मोसौखौ मोसौ गायखौल' फियो गाइखेर जानो थाखाय गाइखेर जानो थाखायल' फिनाय जायो। माने ओरैनोहाय मोसौखौहाय माने हालेगोन हालौनायाव बाहायनो होननानै माने बेबायदि फिनायखौ नुनो मोनला। आथिखालावहाय माने मासे मानै मिथिगोन माने बेखौ फाननो थाखाय आरो फैसा नांगौ न'खर सालायनो थाखाय फानो बेबायदिबा फिनाय नुनो मोनो नोंसोरनिथिंलाय?
जोंनिजोंबो बिदिनो जाहैबायलै नांगोलजों हालौवनाय आरिनायखौथ' नुनो थांखाला आंथ' एखमबा एखमबा सानो उन समनि मानसिफोरा जेनेबा नांगाला मा बुस्थुमोनबा नांगाला मा बेसादमोन नांगोल जुंगाल बेफोरखौनो मिथिनाय नङा खोमा उन समनि मानसि जों
नांगोल मै ओं औ नांगोल मै जुंगाल ओमफय बे दाना मा होनो बे बिदि ओ आसुमाय फोबा जे बेदा होयोमोन जे
औ औ बेदा हो बेदा होनाय बेदा
बेखौबो बेखौबोथ' नुनायानोंला। दाथ' नुवानो बेखौ मै खो बो मै नुगोन जुंगालखौ नुगोन नांगोलखौ नुगोन बेबो थागोन मा अबावबाफोर सोरनिबा न'आव माने साजायनानै फिसा दाननानै दोननायसो नुबावगोन।
उम औ नोंगौ नोंगौ।
साजायनानै दोननाय बेफोरखौसो नुगोन। बैदि जेम मोसौ ला मोसौ सौजों जे हालौनो बे नांगोलखौ नुनाय नोंङा मैफोरखौ नुनाय नोंङा।
उम आंथ' एखम्बा माने बेफोरबो मोनफा मोनफा जारिमिन बायदिसो जानानै थासिगोन खोमा।
औ जाखागोन दानो जोंनो जोंनि समावनो जों नुबावासै आरो इयुन जोलैफ्रा मा नुबावगोन बेखौलाय। नुनायानो नोंला।
नांगोन होनबा मा
औम औ मै मै होन मै होनबा मा बेदा होनबा मा बे खौहाय
लिरनानै लिरनानै दोननायल' नुसि गोन।
आरो माइ मारा होनानै जे सिगाङावहाय मोसौजों जे माइ मारा होयोमोन होननानै उनावहाय बेखौहाय जमा खालाम जायखौ मोनसे जायगायाव जे जमा खालामनो थाखाय रयना होननानै बाहायोमोन जे बेखौ नु गैगोना गैला नोंसोर गामियावलाय नुगोन ना नुवा।
औ औ
खालामोमोन। बो माबा बोग्राया आ-आखाइया माबा जागौमोन दं औवा जागौमोन औवा।
ओ
नु
सिगां नुयोमोन दा नुनो थां नुनोनो थांला बाहायनाय आगोल बाहायनाय नुयोमोन ओमफ्राय दा बाहायनाय नुला।
अ जोंनियावथ' बाहायनाय नुयो बाहायनायालाय माने खम जाबाय आर रो दालाय आरो माइ मारा होनायावहाय मेचिनजोंसो होयो। गोदोनि बायदि मोसौखौ मोस सौ गिदिं गिदिं गिदिं होलाना।
नोंगौ नोंगौ
सानसेयाव मारासेल' होनो हायोमोन। गोदोनि समावहायनो आथिखालावहाय मिचिनजों हो बाय मा होयो सानसेनो बिगाब्रै बिगाबानि माइखौहाय होजोबनो हायो खन्थायावनो आतसा नोंथांमोननिजों मोसौजों मारा होयो ना मेसिनजों मारा होयो
जोंनिजोंथ' मोसौजों मारा होनाय खौनो नुनो थांबांला बांसिन ट्रेक्टरजोंहाय होयो खायफा खायफा ओमफ्राय बांसिन मेचिनजों होयो खोनादों ना नोंथां आरो जाव मारा होनानै जे जावो बेखौबो बेखौ फांखाजोंसो
आथिखालावहाय मेसिनाबो जावो औ आरो गोदोनि समाव बै-बैदोम औ गोदोनि समाव जे नों बै माइखौदि बार हगारनाय होनोमोन जे बा-बार हगारनायाव माय होमोन बारा अयदों थाङो बेजोंसो होयोमोन ना दानिया मा जों होयो फेन लगायनानै होयो स्तेनफेन नोंसोरनि ओनसोलजोंलाय मा बायदि
जोंनिजोंबो बिदिनो नुनो थांबाय दायो खोना
आथिखालाव औ खोनादों आ आथिखालावबो बिदि बार हगारा जे खोलाजों थांबा खोलाजों सानजाजों थांबा सानजाजों सोनाबजों थांबा सोनाबजों बेबायदि होयोमोन ना आरो बे सबायफोरखौबो गोदो बु बुयै बुयैसो माबा खालामोमोन थखनजों बुनानैसो मारा होनाय बायदि खालामोमोन सोरबा सोरबा मोसौजों होयोमोन दालाय मेचिनजोंसो होयोना बेखौबो नोंसोरनिथिंलाय माबोरै - माबोरै होयो सबायफोरखौ
माबोरै मारा होयो नों सोरनिजों सबाय, बेसर बेसरखौबो होयो
बे खलसिलायावहाय दोनदा जोंनो सलाायख्रेबनानैसो होयो दा सालायख्रेबनानै उनावहाय बे बेखौहाय हुकेन सोलियो आरोखि हुकेनजोंहाय हायनानै साबाखौहाय गारो बेबायदि आरोखि माने माइखौ जेरैबायदि मि मेचिनाव सोनानै होयो बेखौ आं नुथ'वाखै बेखौहाय।
आं बेबायदि नुबाय मेसिनाव माने माइखौ जेरै होयोना उ सबायखौबो बेबायदि बिदिनो होयो ओमफ्राय सबाया सबाइ आलदा गबोयोे मै मैलाया माने जाब्राफोरा दस्राजों गलांखायो।
अ आं बेखौहाय दाबो नुथ'वाखै ओरैजाय जोंनिजों। बिदिब्ला बिराद मोनथियैखौ मोनथिबायथा नोंथां दिनै नोंसिनिजों माबोरै मावो जोंनिजों माबोरै मावो दे होमबा नोंथां।
साबायखर नोंथां। नोंसोरनि ओनसोलनि ओ बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनायनि थाखाय।
ओ नोंनिसिमबो रोजा-रोजा साबायखर। थाबाय दे।
बरायबाय।
औ।